अ खोनादों ना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
अ मा खालामबाय दं नोंथाङा।
आङो दायो ओरैनो जिरनानै दङ दा नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं दायो? अ
अ नोंथांखौ कल खालामनानै जानो जाबाय आङो फंनैसोबो बैसागोनि बागै सावरायनायदोंमोन सावरायजागोन ना?
औ सावराय जागोन अ।
बैसागो बैसागो बुंबाथ जों बहद मारिनि सुबुं माहारिखो बैसागु सम बयखौबो रंजा बाजा मोसानायखौ नुयो नङा होनबा।
औ
बेबादिनो बैस बैसागो बुंब्ला जोंनि ओनसोलाव बयबो बैसागोखालि सैथो दाननि जोबथा सानखालि जोंनिया मोसौ औ बैसागो बेखालि
औ
बे खालि जोंनिया मोसौ मोसौखौ दैमा बा फख्रियाव थुखैनो लांनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो मोसौ थुख खैनाय समाव हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय जेरै दिगलि बिलाइ ला फान्थाव हालदै दै बायदिसिना खनथुमनानै जोंनिया मोसौखौ फख्रि एबा दाबा फख्रि एबा दैमायाव थुखैनो लांनानै बेबायदिनो दिग्लि दिलिथि बिलाइजों बुयै बुयै मोसौखौ थुखैयो आरो गान मेथाइबो खननायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो बैसागु बे सानखालि मोसौखौ जोंनिया हगारना हायो हगारना होननानै मोनाबिलि समाव मोनाबिलि समाव समाव गलि न'आव एसे आलारि बाथि सावनानै धुुबधुना जानानै मोसौ खौ गोदान फागाजों खायो आरो बे सानखालि सैथो दाननि बैसागो आरो बिनि अखानायै मानसि बैसागो मानसि बैसागो खालिथ' बयबो गाजा गोमजा बा बयखौबो रंजा रंजा बाजा गोदान गोदान सि जोम गाननानै मोसानायखौ बा गेदेर खुलुमनाय बेेबायदि न'खर न'खर न'खरनि बाय बाहागि बेफोरखौ खुलुमनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि गामियाव नोंथांनो मोननै नोंथांफोर नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बैसागुखौ फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जोंनिथिंबो जेनेबा गोदोनिफ्रायनो जोंहा बर'फोरा जेनेबा ओ बैसागु बोथोरखौ जोंहा गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थायो जेनेबा बैसागुखौ जों जाबाय गोदोनि जेनेबा बे बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि फोरबो ओ जेराव जोंहा बेयो औ दा जोङो बैसागु बोथोरखौ माबायदि ओ बोरै फालियो होनोबा जेनेबा जोंहा गिबियाव जोंहा मोसौ जेनेबा सैथ्र' दाननि लास्ट जेनेबा ओ जोबथि सानावहाय जेनेबा जोंहा संक्रान्ति होनो आरो बेवहाय जोंहा मोसौ थु खैनाय हाबाफारि मोनसे मोसौनि फोरबो आरो जेनेबा मोसौ सौ बैसागु जोंहा लानाय जायो औ दा बेवहाय जोंहा गिबियावहाय जोङो बिदिनो मोसौनो ओ माखासे जोंहा ओ फिथाइ सामथायाइफोर जेनेबा फिथाइफोर माने बिदिनो लाव ओ बिदिनो थाइखा जेनेबा जायगा लायै जायगा जोंना लायरायनाया गुबुन गुबुन जायो नालाय जों जेनेबा औ जों जोंनि ओ लायरायग्रा बायदि जों लायरायनिसै आरो
अ जागोन
जेनेबा जोंहा लाव थाइखा बिदिनो हालदै ओमफ्राय बिदिनो आरो गोबां बायदि रोखोमनि जेनेबा फिथाइ होफादेरबावो आरो जेनेबा ओमफाय जोंहा बेजों लोगोसे बिखौव ओ लोखोना ओ लोखोना लाइफां जेनेबा ओमफाय बेनि उनावहाय जोंहा लायो रायदों औ आरो बाब्रिखब बेफोरखौ माबा माखासे लाइफांफोरखौ जोङो लानानै माने मोसौ थुखैनाय सानखालि जोङो बाहायो आरो दा बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ ओ बे लाव फानथाव बायदि फिथाइफोरखौ जोङो माला सुनानै मोसौनि गोदोनायाव गानहोनाय जायो आरो दा बेनि उनावहाय जोङो माला गानहोखांनायनि उनावहाय जोंहा मोसौखौ समायहोनो थाखाय जेनेबा माखासे बैयावहाय हांगार जेनेबा जोंहा दोकसि सारायफोरनिबो जोंहा हांगार माखासे फुख'नानै लानाय जायो ओ जोंहा दा बेखौ बेखौहाय ओ थावजोंहाय मोजाङै गलायनानै लायो आरो बेख बेखौहाय जे जेरैहाय जोंहा ओ मोसौखौ ओ समायनायनि थाखाय बे मोनसे नेमखौ जोंहा खालामनाय जायो आरो जेनेबा जोंहा मोसौनि मोदोमाव बेखौ थफा थफायै जोंहा फोननानै होनाय जायो दा बेनि उनावहाय जोंहा मो सौ ओ थुखै नाय सानखालि जोंहा बेलासिफोरावहाय जेनेबा ओ हाजो फारसे बा जोंङा हाजो गुदि गुदि बा बारि बागान फोराव जोंहा बर'फ्रा मोनसे हाबाफारि लायो जेरावहाय जोङो मैगं मैला नागिरनाय आरो जोङो बेवहाय एकस' एकथा मैगंफोर जों जोङो नागिरनानै जायो आरो बै दान दिनखालि दा बेवहाय जोङो मोनथिनो मोनो आरो जेनेबा ओ गोदोनिफ्रायनो जेनेबा जों खोनानो मोनदों दा बे गोखा गोखै जानाय हाबाफारिखौ जोङो जायोब्ला जेनेबा जोंहा माखासे बेराम जानाय माखासे बेरामफोरा खारो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो नाथाय बे बेसे ओ बेखौबो मिथिया जेनेबा जोङो जेख मिथिदों बेखौ फोरमायबाय दा थुखैखांनायनि उनावहाय जोंहा आरो ओ मोनसे ओ नैथि सानखालि जोंहा जाबावो ओ मानसिनि बैसागु एक थारिकनिफ्राय बैसाग एक थारिखनिफ्राय जोंहा बे ओ एक थारिकावहाय जोंहा बयबो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रङै ओ गेदेर उन्दै गासिबो जोंहा माखासे जोंहा हाबाफारि लानाय जायो आरो जेरै जोंहा ओ गेदेर उन्दै जोंहा मान लालायनाय जोंहा हाबाफारि लानाय जायो दा बेनि उनावहाय जोंहा ओम बे दिनखालि जोबनायनि उनावहाय जोंहा ओ आरोबाव लाबावनाय जायो जेरै न'खर न'खर बैसागु रंजानाय जोंहा बेवहाय बोराय बेन्थ' उन्दै गेदेर गासिबो माने जोंहा सेंग्रा सिख्ला जोंहा गासिबो न न'खर न'खर गामियाव जेसेबांखिनि न'खर दङ बेयाव जोंहा रंजानाय बा बेफारि मोनसे लायो आरो जेरावहाय जोङो मोसाग्लांहैयो ओ आरो बेवहाय जोंहा मोसानायाव जोंहा खाम सिफुं जथा सेरजा ओ बेफोरबायदि लानानै जोङो मोसायो आरो जेनेबा जोंहा गाननाय जोमनायाव फैयोबा जोङो दख'ना बेनिफ्राय आर'नाइ गामसा बेफोरबायदि लानानै जोङो ग्रोम ग्रोम मोसा जोङो नुनो मोनो आरो दा नोंथांमोन थिंबो बेफोरबायदि माखासे बैसागु जेखांनायनि उनावहाय माखासे हाबाफारिफोर बिदिनो प्रग्रामफोर जेनेबा खुंनायफोर जायो नामा
जोंनि ओनसोलाव बिदि जोंनि ओनसोलाव जाया खा खाथि खाला जानायखौ नुयो बिदि हाबाफारि मोसानाय फान्सन ओरैबायदि मोसानायफोरखौ नुनो मोनो खाथि खाला जोंनि ओनसोलाव जाय आर'
औ औ
बिदिनो गामि गामि बैसागो समाव बयबो गामि गामि खान सुंज'ना जथा लानानै मोसायो आरो बयबो। बेबायदि नो हिन्जावसाफोरा लांगा दख'ना बा ब्लाउस गोजा आर'नाय फालि हासाफोरा गोब थां गामसा गुफुर गस्ला बेबायदि गाननानै बयबो ज'ज ज' मोसानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो माबा तेब्रे तेब दामनानै बोजा बक्स दामनानै बिदि मोसानायखौबो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव
अह
सिफुंसनि अनगायैबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि मोसानाय दङ नामा? नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना एसे?
जोंनि गामि जेनेबा जोंनि गामियावथ' दायो जेनेबा थानाय जायगायाव जोङोथ' बेफोर बायदिखि एसे खम नुनो मोनबाय।
नोंगौ
औ जेनेबा सिगां ओ जोंहा गेजेर ससेयावहाय जेनेबा इदिनो बा बोसोर बा ब्रै बोसोरसोनि सिगां जोङो एसे बेफोरबायदिखौ ओ टेप लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय दा आ आथिखाल मुगायाव माने बेफोर बो एसे गारलांनो हमनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। दा जोंनि गामियाव होनोब्लाथ' जोङो दा बेफोरबायदि टेप लानानै मोसानायखौथ' जों मोनाखै जेनेब्ला जोंहा खाम सिफुं जथा बेफोरजोंनो जोंहा बर'नि माखासे ओ दोरोङारि दामनाय देनायफोरजोंनो जोङो ओ मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा जोङो ओब बर'फोरा ओ बैसागु बोथोरखौ जोङो स्नि दिनसिम फालियोमोन आरो। आं दहाय बुंनो थालांदों ओं दा बेवहाय जोंहा स्नि दिनसिम फालिनानै जोंहा सप्तासे ओ फालिनाय जायो आरो नाथाय दा स्नि दिनसिम फालिनायखौथ' जों नुनो मोनला माने। बिदिनो औ साननै सानथाम एफोरबायदि मोसानायनि उनावहाय जोंहा बैसागु बोथोरखौ जोबनाय बायदि मोननोसै आरो माने दायो।
नोंगौ।
औ दा जोंहा बैसागु जोबखांनायनि उनावाय जोंहा मा माखासे प्रग्रामफोरखौबो जोङो लानाय जायो ओ दा बेवहाय जोंहा बेखौ बैसागु ओ बिदायफोरबो बेफोरबायदि जोंहा माखासे खुंनाय जायो आरो
दा बेफोराव जोंहा जाहैबाय ओ माखासे बै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जेनेबा माखासे जोंहा गेलेनाय गेलेनायानो होन मोसानाय मुसुरनाय बिदिनो खन्थाइ आवरायनाय बेफोरबायदि माखासे माबाफोरखौ जोङो बे प्रग्रामाव लानाय जायो आरो दा बेवहाय जोङो गथ'फोरखौ जुद जे ओ जोङो बेवहाय ओ खाबु होयोबा जेनेबा माखासे बेफोराव ओ दामनाय देनाय बायदिसिनाफोराव जोङो खाबु होयोब्ला इयुनाव बिसोर गथ'फोरा जेनेबा उन्दै उन्दै गथ'फोरा जेनेबा इयुनाव साहस जाहैनोबो हागौ आरो एथ' औ माखासे हारिनि थाखाय मोनसे ओ मोजां नामबो लाखिनो हानाय आरो बेफोरबायदिखौ जोङो इयुननिखौ इयुननि समखौ सानहरनानै जों माने माखासे बेफोरबायदि फोरबो प्रग्रामखौ लानाय जायो आरो आरोे औ दा ओं बुंनो नों
सोंजागोन ना नोंथां?
औ सोंजागोन
नोंथांनिमोननि ओनसोलाव जेरै मैगं थाइगं जानाय नोंथाङा बे मा मा मैगं जायो ओरैनो नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना जेरै जोंथिं जं बेबायदिनो दिंखिया जे मानिमुनि खिफ खिफिलेवा बि थालि फसला बेबायदि संनानै जायो जोंथिं नोंथांमोननि ओनसोलथिं जायो ना जाया जे फोरमायनो हागोन ना?
औ जायो जोंथिंबो बेफोरबायदिनो जेनेबा ओ गोबां मैगं थाइगंफोर जेरै बर'फ्रा जोङो जेनेबा हाग्रा बंग्रा ओंखायनो ओ जानायखौ जों बांसिन बेखौनो जों नुनो मोनो जेनेबा हाग्रा बंग्रानिफ्राय खांनाय बेखौनो जों बांसिन मोनजायो आरो जेनेबा जोङो बिदिनो दा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बिदिखौनो जानाय जायो आरो जेरै जोंहा जोगोनार बिदिनो लाव ओ फान्थाव आलु बो बेफोरबायदिखौनो जोंबो जानाय जायो ओं
जोंनिया नोंथां समावो जाना फैबाय न' दोनथ'नोसै नामा
औ जागोन दे होनबा